हेलौ औ
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
आं दा ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां
अ बिदिब्ला मागो फोरबोनि सोमोन्दै सावराय जागोनना
अह सावरायनो हागोन दे नोंथां
आसामाथ
औ
आबादनि थाखाय मोनसे गाहाय हादरसा नङा होनबा बेनिखायनो आसामनि आबादारि मानसिफोरा आघोन दानाव दुब्लि दुब्लि नि माइखौ हाना लाबोना पुस दाननि जोबथा साननिफ्राय माग दाननि नै एबा थाम अक्टसिम फोरबोखौ रंजा बाजा ओ सुखु गोजोन फालिनाय जायो। बेखौ मागो फोरबो होननानै बुंनाय जायो आरो।
औ औ
मागो फोरबोआ जाबाय गोजां बोथोरनि आबाद फोरबो बे समाव आबादारि रिनि न न माइ माइरंनि आंखाल गैया।
औ
बारियाव मैगं थाइगं बिलो एबा फुख्रियाव ना आरि गोबां मोनो।
औ
बेनिखायनो बेफोरखौ फालिनो जेबो गोब्राब जाया।
औ
पुस दाननि जोबथा बेलासियाव बर हिन्जावफोरा अखानायै फुङाव सिथाव लारु आरि सावो।
औ
अखानायै दावला गेसेेरनायनि सिगां फिथाइ थायै बिफांफोराव थाराय एबा जिगाबजों बिफाङाव खायो आरो।
औ औ
मानोना मागो बिफांफोर मागोआव बिफांफोरा आलासि जालायो। बे आलासि जालायनायनिफ्राय बिफांफोरा फैफिननो रोङानो। अब्लानो फिथाइ थायनो रोङा होननानै गोदो गोदोनि मानसिफोरा
फो फोथायो आरो ना औ औ
बेनि उनाव ओ फुङाव दाउखा गाबनायनि सिगां सिखारनानै दुगैनाय नेम दं
औ
दुगैनायनि सिगां दाउखा गाबोब्ला उम एबा दाउखा गाबनायनि उनाव दुगैयोब्ला बादुआ जायो होननानै बरफोरा सानो आरो।
औ औ औ
दुगैना फैनासो एन्थाव लारु आरिफोरखौ जानाय जायो।
औ
आगोलाव बर'फोरनि गेजेराव मेजि सावनाय नेम गैयाब्लाबो आथिखालाव बर'फोराबो मेजिनि अर सायना देहानि बेराम आजार खौ होखारना सक्ति बांहोनायनि ओ फोथायनायजों मेजि खुलुमो आरो।
औ-औ नंगौ।
गावनि न'आव एन्थाव लारु बायदि जाना फैना लोगोफोरजों। जयै बेनि न' बेनि न' गामियाव एन्थाव लारु आरि बुथुमनानै जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ औ।
बेबायदिनो मागो साना ओ सानथाम सोलियो।
औ
बिनिफ्राय मागोआव थैनायनि न'खरनि मुङै, एन्थाव लारु बाउनाय जायो।
औ औ।
माइ गोरलैनि माइरंजों बानायनाय एन्थाव, लारु आरिफोरखौ, थैनायफोरनि मुङै गुबुनै बानायनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
बैसान खालि ओ फुंजा सानजा गामिनि सासे गाहायखौ लिंनानै, सिथ्लानि खोला सानजा खनायाव खोलाहा मोखां जाना थैनायनि मुङै गामिनि गाहाया रायफोरनानै, बे फुजाखौ होनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
बेनिफ्राय बर'फोरा बेखौ गोथैनो बावनाय होननानै बुङो।
औ।
अदेबानि बेना बे नेमखौ गासैबो ओनसोलावनो ओ खालामनाय जाया आरो। दा जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि सोलियो आरो।
औ।
दा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो। फोरमायनो हागोना?
औ जोंनि ओनसोलफोरावबो बेबायदिनो, मागोखौ नोंथां बुंनाय बायदिनो फालियो। मागो दाननि ओ से खालाराव बिदिनो गोथैफोरनि मुङाव आरो गाव गावनि न'खरनि सिबिनाय गसायनि मुङावबो जोङो
बेबायदिनो फिथाइ सामथाइजों लोगोसे फिथा सौरायाइ एन्थाव सिथाव लारु बेफोरबायदि बानायनानै दोननाय फिथाफोरखौ लारुफोरखौ जोङो बावो आरो। आरो बिदिनो बानानै बेनिफ्राय गोथैफोरनि मुं आव जेनेबा जोङो थि खांखानानै दोननाय सावनानै, दोननाय बे फिथा फिथा लावदुम फिथा, सिथाव बेनिफ्राय नालेंखलनि लारु, सौराय सिबिं लारु बेफोरबायदि होनानै, खायफा खायफा जौजों लोगोसे बावो आरो खायफाया गाइखेर, बेफोरबायदि होनानै जों गोथैसिफोरनि मुङाव होयो आरो आरो जोंनि ओनसोलफोराव फोथायो जे, बेफोरबायदि गोथैसि बावाब्ला, न'खरनि थैनाय गोथैफोरा थांनानै, नै सुबुंफोरनि उदैखौ साहोयोबा, हरफोराव उन्दुनायाव बिसोरो सिगिफैयो होनो। होननानै फोथायो आरो बेनिखायनो जोंनि ओनसोलफोराव, मागो दानाव मागोनि से खालाराव बेबायदि फोरबोखौ फालियो आरो आरो बिदिनो
मागोनि से खालारनिफ्रायनो जोंनाबो गामिनि सुबुंफोरा
ज' ज'नो बेबायदि साहा लोंलायो, फिथा, सौराइ जालायो आरो बेनिफ्राय बिदियै न'खरनि बाय बाहागि आलासि बेफोरबो फैनानै बिदिनो सौराय, फिथा जाफैयो आरो बेनिफ्राय आरो जों जोंनि ओनसोलफोराव मागोआव नैथि मंगलबार जोंनि बाथौ फोरबो फालिनाय जायो। जोंनि ओनसोल खाथि खाथि सुबुंफोरा नैथि मंगलबाराव बे सानखौ बयबो गोसो गोथारै फालियो आरो बाथौ फोरबो गाजा गोमजायै। खायफा खायफा ओनसोलफोराव गोबां गिदिर गिदिर साननै सान सथामनि हाबाफारि लानानै फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव
अबेबा बोसोराव सानसे अबेबा बोसोराव साननै बेफोरबायदि रायजो जों रायज्लायनानै रां रुफानि आंखाल जायाबोला जोंनि ओनसोल सोलावबो बेबायदि साननै, सानथामनि हाबा फारि लानानै फालियो आरो
औ
ओ, बिदिनो आरो जोंनाबो बेबायदि गिबियावनो बे मागोखौ फुस दाननि औ फुस दाननि जोबथायानो जोङो माइरंखौ मोजाङै सुनानै सोमनानै फिथाखौ सावनो थाखाय जोङो गिबियाव माइरंखौ खायफा खायफा दिंखियाव सौवो खायफाया उवालाव सौवो। आरो बिदिनो दानि जुगाव गोबाङानो खाथि खालानि मिल माइ, माइ सौग्रा मिल आरो खायफाया ग्रेन्डार न'आवनो बायना लायो नालाय बेफोर ग्रेन्डारजों माइरंखौ गुन्दै खालामना लाबोनानै
फिथा सौराय बानायफैयो आरो जोङो ओ मागो दाननि साननै सिगाङावनो बा फुस दाननि जोबथा साननै सिगां सिगाङावनो जोङो ओ बेबायद दि फिथा सावनो थाखाय अन बानायनानै लाबखायो बिनिफ्राय हाराव जोङो फुस दाननि हराव जोङो बिदिनो माइरंखौ फिथा सावो आरो फारसेथिंहाय जोंना न'खर न'खर गाव गाव गाव बेबायदि रंजा बाजा जायै गोस लोगो नांनानै न'खरै फेमिलि जोङो खाना जाज्लायो आरो गाव गावनि लुबैनाय बायदि खायफाया दाउ खायफाया हांसो खायफाया अमा खायफाया बिदिनो ना दावदै बेबायदि लाबोनानै जोङो संनानै जायो आरो जाखांनायनि नखानायैै जोङो फुङावनो दाउखा गाबिसेयावनो सिखारनानै दुगैनानै जोङो भेलागुरु होनो आरो जोंनि ओनसोलाव जिगाबजों बानायनानै थालिर बिलाइजों बानायनानै दोननाय बे बेलागुरुखौ जों बानाय आरो बे बेलागुरुखौ जोङो सावो आरो अरजों सावनानै जोङो अर हाङो अर सायो बिनिफ्राय अर सायना फैनानै जोङो फिथाफोरखौ सावफैयो आरो खायफा खायफा फिथा सावि सुबुंफोरा न'खरनि खामानि सिथ्ला लामा बिदिनो थोरसि सुनाय बेफोर खामानिखौ मावो आरो जोंनि ओनसोलफोराव फोथायनाय दं जे बे सानखालि जायनो फुङावनो सिखारनानै दुगैना नै जेसिसिथ्ला लामाखौ सिबो सेबां हागौ इसेबां गोलाव लामा सिबो बिनिखानाय एसेबांनो गोलाव लाव जायो होननानै फोथायो बेनिखायनो बै सानखालि जोंनि ओनसोलनि सु बुंफोरा सिथ्लाखौ लामाखौ गिबियावनो सिबग्रोयो आरो औ बेनि उनाव औ औ
सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय
औ दे जागोन दे नोंथां